हेलौ औ खोनादोंथ। खोना गासिनो।
औ उउम।
खोनदोना नोंथाङा। नोंथाना नेटनि प्रब्लेम जादों नामा?
औ खोनादोना खोनाखै?
औ खोनागासिनो दं नोंथां।
औ अब्ला नोंथाङा दायो मा खालामदों?
आं नै दा दसे जिरायनानै दङ।
औ ओमफ्राय आथिखााल माया माबाफोर खामानि मावदों नामा?
खामानियाथ गैथवा नोंथां आङो ओरैनो जास्ट दा सोलोंथाइनि फारसेनो आ-आवगायगासिनो दङ।
औ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो ओ आंनो नोंथांनि समखौ दसे होनो हायोब्ला आं। बर सुबुंफोरा ओ गोदोनिफ्राय दासिमहालागै माबैसा रायजो जाबोखो बिनि सायाव आंङो सावरायनो।
आदसा-सा हागोन दे जेबो नङा।
औ अब्ला नोंथाङालाय एसे फोर
आदसा दे जागोन ट दे दे बुंनो थाङोबाथ जोंहा जोंनि बर माहारिनि। रायजो जाखनाय खोथाखौनो जों बुंनांसिगोन नंङा होमबा।
औ।
औ दाथ गोदोनिफ्राय दासिम माबायदि सोलायबोखो नङा होमबा समजों लोगोसे गोबांथार सोलायनायाबो जोंनि माहारियाव बा हारियाव फैबायानो। जेरैबायदि गोदो गोदाय जोंनि आ आबै आबौ आबौमोन बुंनाय बायदिब्ला। जोंबो नुबोआखैमोन दा थेवब्लाबो बिथांमोननि बुंनायखौ ओ खोनासंनानै मिथिनानै थारमाने मिथिमोनो जे माने गोदोनि दिनावहाय आबै-आबौमोना खुब दुखु दाहा खस्थ'नि गेजेरजों सोलिबोयोमोन आरोखि थेवब्लाबो बिथांमोननि गेजेराव माने गोबांथार रंजा बाजा नैबे मोनसे गुना दङमोन आरो बिथांमोननि समावहाय माने गोदोनिफ्राय रायजो जानाय बे खोथाया माने ओरैबायदिमोन दा बिथांमोना गाहायै आबादजोंनो सोलिबोयोमोन नालाय। माइ आबादखौनो बांसिनै गायनानै बेजोंनो सोलिबोयोमोन आरोखि ना साख्रि ना बाख्रि ना बेफार फालांगि। ना रां खामायनांगौ ना न' लुनांगौ बेफोरनि फारसे जेबो साननाय बा गियानफोर गैयामोन आरो बिथांमोननियावहाय थेवब्लाबो बिथांमोना माने जोबोद खुसि मिनियो बिदिनि गेजेरजों माने रायजोखौ जाबोदोंमोन आरखि त' गोदोनि खोथाखौ नायहरोब्ला माने मिथि मोनो जे गोदो-गोदायनि दिनावहाय नै दा जों जेरैबायदि फाक्कानि न' थिं न' नङा होमबा इथा अवाल होलायनानै जोङो थादों ओ बिदुं गरम जायोब्ला जों दा फांखा होदों फेन सालायदों एसि लगायदों नङा होमबा?
औ
बेफोरबायदि बिथांमोननि समावहाय गैयामोन दा बिथांमोना गोदो गोदायनि समावहाय थुरिनि नो नारानि न' नो औवा जेब्ला दान खावनानै इन्जुर बानायनायनो फाथो सेनाजों लुनायनो नङा होमबा? बैफोरबायदिजों बिथांमोना सोलिबोदोंमोन आरो। दा। बिथांमोना बांसिनै न'खौहाय माने थुरिनि न' बा जिगाबनि न' लुनानै बांसिनै मा न'खौ हाजों लिरोमोन आरखि हाजों लिरना सोलियोमोन आथिखालाव नायोब्ला माने न'नि बेलायावबो गोबांथार सोलायबाय नै दाथ' थिंनो बा इथा होनाय न' जाफैबाय नङा होमबा? दा आरो गोदोनि दिनावहाय मा खालामोमोन थांना थानो सोलिनो थाखाय माइ आबाद खालामनानै जायोमोन आरो माइखौनो माने बिथांमोना आ मोनफ्रोमबो गोनांथि जानाय मुवा बेसाद जेरै नों गाननो जोमनो थाखाय गस्ला लंपेन्ट नांगौ जायोन नङ होनोमबा? सोरबा सोरबा जि दायोमोन सोरबा सोरबा जि दायामोन जायफोरानाखि माने जि जोम दानो रोङामोन बा दायामोन बैसोरो माने गस्ला जोम गाननो थाखाय बा थाव संख्रि बेफोरबायदि नांगौ बा दालि आलु बायनो थाखाय बा फैसा गैयाब्ला नङा होमबा बिथांमोना मा खालामोमोननो गावसोरनि थाखानाय माइ बैखौनो माने फाननानै बेजोंनो लाबोयोमोन बा सोलायनानै जाफैयोमोन आरखि खिन्थु आथिखालनि दिनावहाय बेफोरबायदि नंला नङा होमबा? दिनैनि दिनावहाय खम फरिमाननि सोरबा माइ गायसै आरो आथिखालाव सोरबा सोरबा गायस्राया खार'न बिथांमोननि थांना थानाय राहाया दिनैनि दिनावहाय माने सोलायफैजोबबाय आरो। टटेलि सेन्स जाबाय। दिनैनि दिनावहाय बेफार फालांगिनि खोथा सानो नङा होमबा नखर देभेलपनि खोथा सानो। गोदोनि दिनावहाय बेफोरबायदि खोथा साननाय गैयामोन आरोखि आबै आबौमोन फोरमायनाय बायदिब्ला दा बैफोरखौ नायोब्ला गोदोनि दिनै समावहाय माने नखर खुंनायावहाय ओ नखरखौ माबायदि जौगाहोनांगौ बेनि खोथा साननो रोङामोन खिन्थु आथिखालावहाय जोङो बयखौबो नुनो मोनसै जेरै जोंनि नखरा माबायदिबा जौगागोन। बेखौ साननानै माने गावो फास्स थाखा हाजिरा मावब्ला दा दिनैनि दिनावहाय गैथ्राब्लाबो नैजौ थामजौखौ जोङो सेभिंस खालामना दोननायखौ नुनो मोनो खिन्थु गोदोनि दिनावहाय मा खालामोमोन ओ रां रुफाजों जेबो सोमोन्दोआनो गैयामोन माने माबा मोनसे गोनांथि मुवा जायोब्ला माइ माइरंजों सोलायनानै सोलाव खालामनानैसो जानायखौ नुयोमोन होननानै बुंदों आरो। नङा होमबा खिन्थु आथिखालनि दिनाव बेफोरबायदिया नंला आरो आरोखि गोदोनि दिना जुदामोन दानि दिना आलादा जाबाय आरोखि। मानो होनना बुङोब्ला समजों लोगोसे गासैबो सोलायफैदों नङा होमबा? मिथिंगायाबो सोलायदोंनो मोनफ्रोमबो हारि जाथिफ्रानो सोलायदों दा बे हिसाबै दिनैनि दिनावहाय जोंनि बर हारियाबो माने सोलायफैबाय आरोखि बेफोरखौ नोजोर बोनानै जेरैबायदि जोङो ओ साबना हाबना गाननानै गोबां थार गाव गावखौनो रोंगौथि गोनां दिन्थिनो लुबैनानै नै दिनैनि दिनाव सोलियोमोन। नङा होमबा सोलियो दा खिन्थु गोदोनि दिनावहाय बेफोरबायदि गैयामोन आरोखि आं दिनै गोदान गोदान गाननाय जोमनायनि गेजेरजों आं गावखौ सासे माहाजोन होननानै दिन्थिनाय बेफोरबायदि गोदोनि दिनाव गैयामोन आं सासे गोरों होननानै माने आथिखालनि बायदि जोङो बहुद स्टेन्डार्द बुहुद फेसनाव गानना जोमनानै देखायनाय बेफोरबायदि गैयामोन। खिन्थु आथिखालनि दिनावहाय बेफोरो मोनसे मोनसे फेसेनजों लोगोसे सोलायजोब्बाय आरो। नङा होमबा गावखौ सासे जेन्टेलमेन महरै दिन्थिनो बा गावखौ सासे रिस पार्सन महरै दिन्थिनो माने बयबो मुखुब जाबाय आरो खिन मानो होनना बुङोब्ला दिनै एस ए वर्ल्डआवनो जेरै बिदि गावखौ धोनि महरै दिन्थिफुंनो थाखाय बयबो नाजायो नङा होमबा? बादा बादि जालायसै थिग नैबे मोनसे सेलेन्जिं मोनसे वर्ल्डआवहाय दिनैनि दिनावहाय जोंनि हारियाबो माने बयबो सेलेन्जिंजों खारफाबाय थादों आरोखि समजों लोगोसे खिथु खिथु खारफागासिनो दङ। दिनै नोंनावहाय ओ मा रोंगौथि दङ आं दिनै एम ए बिए जादों खिन्थु बै गुबुन सासेयाबो नाजागोन हाब बेनो एम ए बिए जादोंबालाय होमबा आंबो बिनिस्रै रोंसिन रासिन जानाय नाजानि नैफोरबायदि मोनसे साननाया माने आथिखालनि दिनावहाय फैबाय आरो। थ खुब गोजोनथाव दिन दानि मु गायावहाय बेफोरबायदि सानथाइजों सोलिबोनाया नङा होमबा? बिराद मोजांबो मोनदों आरो जोन‌ बेफोरखौ। थ' सोब बिथिङाव नाहरोब्ला रायजो जानायनि बिथिं न' बां लुनायनि बिथिं ओ समाज खान्थिनि बिथिं ओ‌ गासै गासैबो धोरोम खेथ्र'नि बिथिं नैफोरखौ नाहरोब्ला माने आथिखालाव बा गोदो आरो आथिखाल गोबां सोलायनाय फैबाय आरोखि नङा होमबा रायजो जानायना गोदोना गुदु गादा जायोमोन गालाय गुजायोमोन खिन्थु आथिखालावहाय बेफोर बायदि गैला। बुहुत मोजां स्टेेनडार्ड जाबाय गोदोनि न' बां लुनाय खान्थिफोरा बेलेगमोन आथिखालनि जोंनि दानि सोलिनाय न' बां लुनाय आदब खायदाया गुबुन जाबाय गोदोनि न'खर दानायनि राहा खान्थि राहा लामा लानाय बेफोरो जुदामोन नाथाय आथिखालनि न'खर सोलिनो साननाय न'खर दानाय खान्थि बे गुबुन जाफैबाय गोदोनि समाजनि जेफोर नेम निथि दङमोन नङा होमबा आथिखालनि समाज नि‌ नेम निथिफोर सोलाय जोब्बाय गोदोनि सोलोंथाइ खान्थिखौ माने गुरु थ' गैयामोन थाल लायामोन गोसो होआमोन खिन्थु आथिखालावहाय सोलोंथाइखौ माने गोबांथार गोसो होसै गोबांथार लासैबो बेखौ नुनो मोनो थ' बेफोर बायदिखौ नाहरोब्ला जों नुनो मोनो जे टटेलि माने गासिबो बि थिङावनो माने सेन्ज जाफैजोब्बाय आरोखि थ' बेफोरो जोबोद साबग' आरो मोजांबो मोन दों आङो माने बेफोर बायदिजों जों सोलियोब्ला जोंनि समाजावबो माने जोबोद मोजां जाफैनायखौ आं नुनो मोनदों आरोखि। थ' नोंथांनि नोजोरावबो बेफोर बायदि माबा मोनसेफोर ओ गोदोनिजों दानिजों फारागथि नुनो मोनदों नामा नोंथाङा‌?
औ नोंथां आङो नुनो मोनदों जे जे ओ गोदोनि समावहाय माने न'खरफोरावहाय जानाय लोंनायफोरनि बिदि आंखाल थायामोन आरोना। मानो होननानै बुङोब्ला ओ मोनसे न'खरावहाय गोबां हा हुफोर थायोमोन जायनि थाखाय ओ लोगोसे मोनसे न'खराव माने गोबां सुबुंफोरबो थायोमोन जेरावहाय गोदो ओ बोरायफोरा माने हिनजावफोरखौ सानैफोर लानायखौबो जोङो नुनो मोनोमोन। जायनि थाखाय गथ' गथायाइफोरा ओ सा खमैबो न'खर मोनसेयावहाय साबा बा साद' बेफोरबायसा खांनायखौ नुनो मोनोमोन।
औ
नाथाय आथिखालाव बेफोर बायदि नुनो मोनला ओ दायो आथिखालाव ओ सानै बा सासे बेफोर बायदि खांनायखौ जोङो नुनो मोनोसै। मानो होनोब्ला हा हा-हु हा-हुफोरा खम जानो हमबोबाय जायनि थाखाय गथ' गथाय खांनायफोरखौ जों एसे खम नुनो मोनसै मोनसे न'खरावहाय।
उम
लोगोसे जानाय लोंनायफोरा माने गोदोनिया जौ हिरि लोंनाय बेफोर बायदि हुदाया माने जोबोर दङमोन आरो गोदोना नाथाय आथि आथिखालाव ओ बेफोरबायसा माने एसेबां नुनो मोनलिया मानो होनोब्ला बां आथिखालनि बांसिन बर' सुबुंफोरा सोलोंथाइ गोनां जानो हमबोगासिनो जायनि थाखाय जौखौ लोंनाङा होननानै जोङो बयबो मिथियो। बिनि थाखायनो आरो
औ औ।
ओ दाअब्ला नोंथाङा बे जोंनि बर'फोरनि सुबुंफोरा सोलोंथाइ गोनां होननानै मिथिखायो अब्लाबो खायसे खायसे ओनसोलावहाय। बिदि सोलोंथाइ गैया होननानै नोंथांआबो मिथियो जानांगौ। दा अब्ला। जों सोलोंथाइखौ माने बर'फोरनियाव एसे आरोबाव साबसिन खालामनो थाखाय मा खालामनांगोन?
ओरैनो जों दा सोलोंथाइखौ जोंनि गेजेराव बांसिन खालामबावनोब्ला नङा होमबा? जों जेसे हायो एसेनो सोलोंथाइनि गोनांथिखौ जोङो ओ मोनफ्रोमबो बा गंफ्रोमबो गामियाव नङाबाबो एरिया लायै एरिया दख'रा दख'रा जों मोनसे इडुकेसन केरियार काउन्सिलिं बैफोरनि फारसे नोजोर बोनानै जोङो मोनसे काउन्सिलिं मिटिंफोर मिफोर मिथाबफोर लालायनो नांगोन नङा होमबा? सोलोंथाइनि गोनांथिया बेसे दं बा सोलोंथाइ केरियार दानायावहाय माबायदि गोहोम दं नै बेफोरनि फारसे जोङो माने एगजाम्पोल हिसाबै दिन्थिलांनायनि गेजेरजों जोङो माने बिथांमोननि ओनसोलाव माने जों जावरिखांहोनो हानाय जानांगोन आरोखि बा जोङो मोजाङै बिजिरनानै, बुंलांनो हानाय जानांगोन। दा बेफोरबायदिनो मोनफ्रोमबो जाय ओनसोलफोरावहाय माने इडुकेसन गैया बै ओनसोलावहाय माने बांसिनै ओ केरियार काउन्सिलिंफोरखौ लानानै बा, सोलोंथाइनि गोनांथिखौ बांसिन नै नोजोर होनानै माने जोङो बुहै नांगोन आरखि। बेफोरबायदि जोङो, सबथायावहाय गैथ्राबाबो एटलिस्ट वान टाइम नङा होमबा? बा मानावहाय टु टायेमसफोर लायोब्ला बे जों माने जोंनि, ओनसोलावहाय बा जोंनि समाजावहाय जोङो सोलोंथाइखौ बां बांहोनो हागोन बेखौ आं नुहुरदों आरोखि। थ' बांसिनै जोङो दिनै, जोंनि गोदो गोदायनि बा जोंनि आगोलनि जाय पेरेन्टसफोर बिथांमोनाथ' सोंथाइ लाखायाखैसैनोखा नङा होमबा बिथांमोना बुजिलिया थ' बेनिखायनो बे हिसाबै जोङो बिथांमोनखौ मोनसे एडाल्ट एडुकेसन,